बोरमा।
औ-औ खोनादोंदां खोनादों।
ओ नोंथाङा दा दसे सम फ्रि दङ नामा नोंथां।
फ्रि दं फ्रि दं।
औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायावहाय दसे सम सानैजों रायलायलायजोनि।
ओ जागोन दे जागोन दे।
औ बे। बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां ओ दानि बेखार जेंनानि सायावहाय। जेतु आथिखालावहाय जोङो बेखार। जेंना बुङोब्ला गोबां लाइमोनफोरा फरायनानै। दासिमबो जायफोर खामानि मावनो हायाखै। बा खामानि मोनफुंनो हायाखै आरो ओरैनो जिरायनानै दङ बेफोरनि सायावहाय जों एसे सावरायलायनायनिमा दङ।
नंगौ-नंगौ।
औ दा बिथाङा नोंथाङानो फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामा। बेखार जेंनानि सायावहाय।
हागोन दे दागोन दा ओ। जोंनि। माबायावहाय ओ जोंनि समासावहाय गोबां बेबायदि ओ बेखार सुबुं। जिमानियो सुबुं अनजिमाया बारानिफ्राय बारा जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ-ओ जोंनि। बेफोरनि माखासे कारनफोर दङ जाय बेखारार अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो आरो। दा ओ।
फार्स्टावहाय दङ जोङो मा खालामनांगोन जोङो। पपुलेसनाबो जोंनि ओ बुहुमाव बारानिफाय बारा जागासिनो नालाय। थारमाने साख साख्रिफोर होनो हाला सरखारा। दा बेबो मोनसे प्रब्लेम जायो आरो। जेनेबा थारमाने ओ साख्रिनि। बांसिन जेनेबा। जायो ओ। जाय जोंनि ओ भारत देशनि अनगायै बिसिनि देशावहाय पपुलेसन। दा खम नालाय दा बेयावहाय माने बेखारफ्रा माने खम जायो आरो दा जोंनियावहाय बेबायदि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौहाय साख्रि बा इमप्लय होनो हायैनि जाहोनावहाय गोबां लाइमोनफ बा लाइमोन बेखार जानानै दं आरो आरो बेजों लोगोसे ओ माखासे फेग्रा मुवा आरो बेजों लोगोसे गावखौहाय ओ सामलायनो हायैनि जाहोनावबो माखासे गोबांथदि बेखार जानांगौ जायो आरो गावखौ हाय मोनसे मोजां गाइड खालामनो हायैयाव गावखौ हमदांस' हायैयाव बेबायदि बेखारारफ्रा जायो आरो। दा बेफोरनि अनगायैबो ओ गोबांहाय बेबायदि दङ जोंनि समाजावहाय बा जोंनि माबायावहाय ओ जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय दा बेफोरखौ ओ जेनेबा बेखार अनजिमाया जेनेबा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। आरो दा बेफोरखौ जेनेबा माबायदिहाय माबायदि राहायैहाय जेनेबा बेखार अनजिमाखौ खमायनोब्ला दा आरो जोंनि लाइमोनफोरखौहाय दा माखासे मोजां मोजां गियानहाय होनांगौ जायो दा बेफोरावबो गोबां खम नुनो मोनदों आरो दा बेफोर मोजां मोजां गियाननि सायावहाय स सावरायनो जुदि जोङो माखासे जुदि प्रग्रामफोर बानायोब्ला बा सेमिनारफोर बानायोब्ला खुङोब्ला दा माने जोंनि लाइमोनफ्रा खोब खम थांनायखौ नुनो मोनो आरोना।
नोंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायदो जे ओ बेखारनि अनजिमाया बांनायनिख्रुय बांबोगासिनो दं बेखाय जों मा राहायो एसे खमायनो हागोन दा नोंथाङा आंनो इसे उम
जागोन जागोन नोंथां ओ जिहेथु नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो ओ गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव दा सरखारा बि बिसिबां मानसिखौ मालाय साख्रि होथ्र'बावनो नङा मोनदां दा बेनि थाखायनो मानसिनि अनजिमायाथ' आरो खमायनांगौबो जों नुहुरा बेावहाय बारायलांबायसो थागोन हनै गोबां अनजिमा बारायनाया आरोबाव दा मुलुगनाङैनो मोनसे मोनसे जेंना बायदि जानानै फैबाय आरो। जायनि जाउनाव नोङो गोबां सोलोंथाइ लानायनि उनावबाबो साख्रिखौ बा माबा मोनसे हाबा मोननो था खाय बिराद गोब्राब जाबाय।
नोंगौ
आरो आथिखालावहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो फरायनानैल' साख्रि मोनगोनखौबो आसा खालामनांगौआ जोबोदओ जाथावना नुहुरा मानो होनना बुङोब्ला गोबां मानसिया मोजां मोजां फरायनानै दिनै दङ थेवब्लाबो साख्रिबो मोनफुंनो हायाखै दा बेफोर खौ नायोब्ला जोङो फरायनानैल' गोरों जानानैल' लेखा फरायनानैल' साख्रि मोननायाबो जाथावना जाला। दानि जुगावहाय ओ बेनि अनगायैबो जोंनो नांदेरगौ जुनिया माखासे रोंगौथिफोर जायखौ इंराजियाव स्किल डेभेलपमेन्ट होननानै बुंदों गोबां रोखोमनि जुनियार रोंगौथिफोर जेरै सोरबाबा ओ गोबां गिदिर साख्रिखौ मावस्लायस्लाय बेनि अनगायैबो गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय मोनसे ओ ओ लाइभलिहुद बायदि जोङो लानो हायो। जेरै गुबुन गुबुन हारिफोरा आथिखालाव बेखौहाय जोङो ओ गावसोर गावसोरनि एसे रोंनायजोंनो मावनानै थानायखौ नुनो मोनदों ओ बेनिखायनो बेखार जेंनाखौ बेबायदि राहायैबो खमायनो हायो। जेरै सासे मानसिया माबा मोनसे हाबा जायखिजाया हाबा ओ जेरै खानाय सिननायफोर बा सिु टेनायफोर बा माबा मोनसे गारिफोर सलायनाय बिनि अनगायैबो गोबां साख्रि दं आरो फिसा फिसा जों साख्रि होननानैबो बुङाबाबो जागोन। मानि खामलाफोर मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोरबायदि मावनानैबो गोबां सु सुबुंफ्रा दा जिउ सुंथानो गोनां जाबाय मानो होनना बुङोब्ला मोनसे सरखारि पारमानेन्ट जब बा कन्ट्रेकसुयेल जबखौनो होन बिदि मोननांगौ दा आथिखालाव बिराद। गोब्राबसै फरायनानै थासेयावबो नों मोननो थाङाब्ला। गावनि जिउखौ दैदेनलांनो गोनां जानायाव सुबुंफोरा माबा मोनसे नङा मोन। एसे मावनानै जाथारनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बेनिख। थाखायनो बयबो गाव गावबागाव। जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय मोनसे नङा मोनसे राहा नागिरनानै दिनै बेफोरबायदि हाबाखौ मावनायखौ जोङो। नुनो मोनथांदों मानो होनना बुङोब्ला बेखार जानानै थायोब्ला न'खर। खौ सालायनो बा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो जोबोद गोब्राब जायो बेनिखायनो माबा मोन। मोनसे नङा मोनसे रां आरजिनो हानाय राहा नागिरनानै बिसोर लानो गोनां जायो आरो। दा बेबायदिनो बेखारनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो। ओ फरायनायजों लोगोसे फरायनानै। साख्रि मोननायखौल' नागिरोबा जानाय नङा बिनि अनगाबबो जोङो। गुबुन राहाफोर नागिरनो नांगोन जेरै खाथि खालायाव थानाय गोबां कलकारखाना। फोर दङ बेफोराव थांनानैहाय गावखौनो सुंथानो हानाय बायदि खालामनो जोङो ओ माखासे। ओ अपरसुनिटि बा राहा नागिरो। बेबायदिनो मुं बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव बांसिन जेंनाया ओ। जोङो नुनायखौ नु मोनो माने नुनो मोनो आरो। गामियारि ओनसोलाव ओ टाउनारि ओनसोलनि रुजुनायाव। मानो होनना बुङोब्ला गामि ओनसोलाव ओ फ्राय। ओ सुबुंफ्रानो जोङो आबाद मावनानैसो थांनानै थायो आबादनि अनगा गुबुन राहा गैयि जानायलाय जेब्ला आबाद मावो बे समावल'सो खामानिफोरखौ मोननाय जानोसै नाथाय आबादा मोनसे सिजेनेलयव सिजोनेलसो जायो बोथोरारि आबादफोर एखमबा जोङो गोजां मोनो बोथोराव आबाद मावनाय समाव आबादनि खामानिखौ मावनो हायो नाथाय दैज्लांनि समाव दैज्लांनि खामानिखौबो जों मावनो हायो दा गासैबो हाबाया बोसोरै बोसोरै मोनफ्रोमबो दानावनो जाबाय थाया ज मोनसे मास मोनसे गाहल' बा दान मोनसे गाहामल' खामानि मावनानै जोङो माखासे दानफोरावहाय ओरैनो खाम गया। सि थानो गोनां जायोे। दा बे था ओरैनो थानाय समाव जेबो हाबाफारि गैयिलाय बा मावनो हायिलाय। साख्रि नागिरबाबो मोना बा माबा मोनसे हाबा नागिरबाबो मोना मावनो थाखाय। बेयावनो गामि ओनसोलाव बांसिन जेंना जायो नाथाय टाउन ओनसोलाव गोबां हाबाफारि। फोरावहाय सुबुंफोरखौ इंगेज जानानै जों। थानाय नुनो मोनो जेरै सोरबाबा साख्रि गैयाब्लाबो बबेबा मोनसे कलकार खाखानाफोराव। बा मोनसे दखानफोराव बबेबा मोनसे ओ शपिं मल। फोरावहाय हालाबायनानै इंगेज जानाय बा माबा मोनसे अफिस। फोराव फिसा खामानिबाबनि गेस जानाय बेफोरखौ जोङो नुलाबायनो मोन्दों आरो। बेखायनो गामि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला बांसिन जेंनाया थावनि रुजुनायावहाय दङ होननानै। आं सानो आरो नोंथां।
बेबायदिनो आरोबाव गामियावहाय। गोबां बेसादफोर जेरै राहाफोर गैया ओरै हजोंबा हजों थांथिं बायनो अनेक बेबायदि गामि दंसिमावहाय जेरावहाय माने गारि मथरनि सुबिदाफ्राबो जोबोद खम जायनि जाउनाव गोजान गोजान लामा हान्थिनानै माबा मोनसे राहा नागिरनाया गोब्राब जायो बिस नि थाखाय आरो बुंनो थांब्ला रांखान्थियारियै गामियारि ओनसोलनि बांसिन मानसियानो गोग्लैसोनाय जाखानायलाय बिसोरो एसे रां गारनानै माबा मोनसे राहा नागिरनायावबो जाफुंसारनो हाया जायो आरो बेबायदियावबो गामि ओनसोलाव बांसिन ओ बे जेंनाया जायखौ बेखारनि जेंनाया बांसिन जानानै दङ दा आं बेबायदि बुंनो सानो आरो नोंथां। बेखायनो गामि ओनसोलाव ओनसोलावबो जुदि जेंनाखौ एसेबाबो, बा बेखारनि जेंनाखौ बेसेबां सुस्रांबा बे ओनसोलाव थांनानै। माखासे स्किल डेभेलपमेन्टफोरखौ होनो हागोन। हायोब्ला सरखारनि थोरोबनिफ्राय ओ बेफोर एसेब्लाबो खमायनो हागोन। मानोना स्किल डेभेलपमेन्ट जायोब्ला, एसेबाबो सुबुंफोरा बा गामिनि बेखार मानसिफोरा माबा मोनसे राहा सोमोन्दै मोजाङै सोलोंनो हागोन आरो बे राहाखौनो बिसोरो बजबनानै लानो हागोन आरो। बिनिफ्राय बेखारनि जेंनाखौ जों एसेब्लााबबो सुस्रांनो हागोनदां होननानै आं सानो आरो नोंथां। औ। दा बिथां, नोंथाङाबो माबाफोर एसे बेखारनि जेंनानि सायाव बुंबावनो गोसोब्ला ओ बुंनानै होदो नामा नोंथां?
ओ ओरैनोथ' नोंथां बुंनाय बायदिनो। ओ जेनेबा गामि ओनसोलावहाय गोबांहाय बेबायदि इडुकेट मानसिफोर थायो नालाय। जेनेबा सोरबा बि ए एम ए फरायनाय मानसिफ्रा ओरैनो नरमेलि जेनेबा ओरैनो गाव माने न' सिङाव उन्दुनानै थानाय जोङो नुनो मोनो दा माखासे दाथ' माखासे आरो माथो बुंबावनो, माखासेफ्रा आरो चेन्नाइ बेंगालराव थांबाय। आरो माखासे जोंनि जायफोर फरायनानैबाबो साख्रि मानो बिसोरो मा खालामो आबादफोर मावनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो। माने बिसोर एसे गोदान मुगाजों खारफानानै मोजां- मोजां मुलि होनानै। तरमुस गायदों, बानलु गायदों, जुखाम गायदों। बेफोरखौ जोङो, ओ दा एसे जौगाबोनायखौ नुदों आरो। बेवहाय बिसोरो खेथिबो खालामबाय आरो गावसोर फैसाबो खामायबाय। आरो बेजों लोगोसे समखौबो बेखार खालामालासिनो बिसोरो बे गावसिनि बेखारा ओ माने खम जादों आरो।
नोंगौ नोंथां।
औ आरो बेजों लोगोसे लोगोसे ओ गोबांहाय बेबायदि जोंनि प्राइभेट स्कुलफोर दङ। जाय बे प्राइभेट स्कुलफ्रावहाय ओ खम बेथनब्लाबो मावनानै गाव ओ सोलिनो थाखाय आरो बेनि लोगोसे बेयावहाय थानानैनो साख्रि -बाख्रिखौ नायगिरनो थाखायहाय, बेवहाय हायो आरो माने
नंगौ नंगौ नोथां बेफोर मोनसे जेंना
नोंथां, नोंथांनो आङो बेखौनो फोरमायबाय।
औ नोंथां, जोङो दसे समाव गोबां सावरायबायबो आरो जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा? नोथां। बेखिनियाव गोबां ओ बेखार जेंनानि सायाव सावरायनानै जों सानैजों गोबां बाथ्राखौ मिथिलाय होबाय। ओ नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनानै, आङो नोंथांनिसिम जोबोद रोजा -रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ औ दे दे दे।
औ गोजोनथोंसै नोंथां बिदिब्ला।